अखोनादोना नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो नोंथां?
नै जिरायनानै दं।
औ नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो नोंथां।
जोंना ओंख्रिया थास' बिबारजों नाजोंमोन।
अ बोथोरफोरालाय माबै दं बबेथिं नोंथां
बिथिं बोथोरा नै एसे अखा हाहां एसे सान्दुं दुंहां बार खोलो खोलोयैनो दं
औ थ' नोंथाङा दायो फ्रियावनो दं ना नोंथां?
औ फ्रियानो दं नोंथां।
अ थ' जों बिरनि बाङाय बुहुमनि जि आबादफोर बुहुमाव जि बबाव बबाव आबाद एबा पेट्रलियामफोर दिहुननाय जायो। एबा बबेाव मा मोनो बुहुमाव मा दं बिनि बागै जों सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंखौ सावरायजायो
औथ' आं गिबियावनो जागायनोसै ना नोंथां
औ दे
थ' जों बिदिनो आसाम बे भारतनि सिङाव थानाय मोनसे आसाम बे आसामावथ' साहा बागाननिनो मोनसे मुंदांखााख आरो आबादाव एसे थेबां मुंदांखा नङाब्लाबो एबा जौगानाय नङाब्लाबो जे साहा बागानाव जों आसामाव आसामा मुंदांखा आरो ना नोंथां
औ
ओमफफ्राय इण्डियानाव बिदिनो गोबां टेक्न'ल'जि एबा जौगानायनाय बि बिदिनो जों नुवाखैब्लाबो बिदिनो गोबां बिदिनो जौगाबाय होननानै जों नुनो मोन्दों जेरै देशनि नांग्राफोर आरमिफोरनि बागैबो जोंहा बिदिनो जौगानानै दङ आरो जोंहा बिदिनो बबे भादत हादोरा बुहुमनि टेनथि एबा ओइदथि एबा नाइनटियाव बिदिनो दं आरोना ओमफफ्राय बिदिनो बिदिनो एसिया हादराथ' बुहुमनि देरसिन आरो बियाव गोबां टेक्न'ल'जिफोर बिदिनो जौगाबाय आरो गोबां बिरखं मबाइल बायदिसिना बिहाव बिदिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ आरो जे आमेरिका आमेरिका हादराबोथ' मोनसे जौगानाय हादर। बे हादरावबो गोबां बिदिनो आबादफोर मोनो आरोना जेरै माइ आबाद एबा फाथो एबा खुम बिदिनो खुमब्रा एबा कबि बायदिसिनायावनो आमेरिका हादरा बिदिनो मोनसे आबादाव जौगानाय एबा जाफुंसारनाय जे आमेनिकानाव बिदिनो जेनेबा सुबुं माहारिया बिदिनो गोबां आबाद मावाब्लाबो गोबां बिजनेस जौगानाय आरोना नोंथां।
औ
औ ओमफाय बिदिनो गोबां बिदिनो आबादफोर बिदिनो मावनाय मावनानै जेरै गोथां बिलाइ आबाद जेखौ जों गोथां बिलाइ आबाद जेरै खुमब्रा एबा बायदि लाफाफोर बायदिखौ जों गोथां बिलाइ आबाद बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला बिसोरनि बिदिनो गोथां बिलाइफोरनि अनगायैबो बिदिनो गोथां मुवा जायो आरोना नोंथां। ओमफाय बिसोरखौ बिदिनो जेरै जोंनि भारत हादर
बेहाव बिदिनो दैथायहरो आरो गुबुन बिदिनो हादरफोरावबो बिदिनो दैथायहरो आरोना नोंथां। आरो जापान हादर जापान हादरावबोथ' गोबां पेट्रलियाम जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला। पेट्रलियामखौनो जोंङो बिजाबफोराव एबा बहाबाफोर बिदिनो खोनानायफोराव जे बुहुमनि मादाव पेट्रलियाम दिहुनायाव जापानखौनो सेथिं होननानै खोनादों आर ना नोंथां।
न आरो चायना हादर बे चायना हादराबो मोनसे बिदिनो जौगानाय हादर मानो होनोब्ला बिनि टेक्न'लजिया गोबां बुहुमावनो बिदिनो बांदों मानो होनब्ला जे बि चायनानि बिदिनो आगजु जे बानायनाय जेरै रकेट एबा फाइटार एबा प्लेन बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै दिसिलार मबेल एबा माइक्रेफन एबा हेडफन गोबां बिथिङावनो जे बे टेक्न'लजि बे बेबायदिनो मोनसे बिदिनो खामानि एबा बेदिनो जेरै मबाइलफोर दिहुननाय एबा मोनसे बिदिनो दिहुनथाइ इन्जिननि दिहुनथायाव चायना हादरा बिदिनो बुहुमनि मादावमोन सेथि बिदिनो बान्था एबा जौगानायखौ जों मोननो हादों आरोना नोंथां।
औ
औ आरो जे जोंनि भारत हादराबोथ' बिदिनो गोबां मोनो। पेट्रलियामफोरखौबाबो अब्लाबो गोबां बिदिनो एभेलेबेल जों मोननायखौ नुवा अब्लाबो गोबां बे दिनै दिहुनदों आरो जोंनि बे भारत हादरावबो गोबां बिदिनो माइ आबाद एबा खुसेर एबा थांखु आबादखौबो जों दिहुननायखौ गोबां नुदों आरो जेरै जेरै आमेरिका बेबो आबादाव सेथि जोंनि बिदिनो हादराबो। मोनसे बिदिनो आबादावनो बिदिनो गोबां
बि गोबां बिदिनो बिहारफोराव बिदिनो माइ आबाद एबा बिनि खुसेर आबादफोराव बिदिनो जौगाखांदों बे मोनसे बिदिनो बे हाद-हादो बिहाराबो मोनसे स्टेट जे इण्डियान बा भारतनि सिङाव थानाय नोंथाङा आं बुंनायनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा जेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आंबो बुंनो सानबाय दा नोंथाङा पेट्रलियामनि खोथा बुंबाय दा पेट्रलियामखौ थारैनो नोंगौ जोंनि भारत हादराव नांगौसेबां बा भारताव थोनाय बिदि बिबांनि भारत हादराव मोननाय जाया बे खनि मुवा बेसादखौ पेट्रलियामखौ दा बेखौ जोङो गुबुन हादरनिफ्राय माने इम्पर्ट खालामनानै लाबोनाय जायो माने लाबोनाय जायो आरो ना जेरै बिदिनो गुबुन हादर इरान इराक बिदिनो रासिया बेफोरनिफ्राय मान होने लाबोनाय जायो आरो
औ नंगौ
बेफोर पेट्रलियामखौ बेफोरनिफ्राय लाबोनानै दा इण्डियायाव बिदिनो दिनैनि मुगायाव माने माखासे बिदिनो आबादफोरनिफ्राय जेरै खुसेर बिदिनो गेसेव मुवाफोर सेवनाय बेफोरखौ माने लगायनानै माने पेट्रलियामखौ मानो बिबांखौ खम खालामदों आरो बाहेरनिफ्राय लाबोनायखौ दा टुइन्टि पारसेन इटानल बेबायदि इ इ टुवन्टि इटानल बिदि दिहुननाय जादों आरो दा बे माने आयदायाव थारैनो दिनै जोंनि भारत हादराव एसे दुखुनांथाव माने खैफोदा जादों जिहेथु गोदोनि गारि जि बिएस फर बिदिनो बिनि सिगांनि गारि आरो दायो बि सिक्स माने इटानल जों एसेब्लाबो सोलिगोन नाथाय बे बि एस फर गारिया माने बाइकआनो होन गारियानो होन जेखि जाया इन्जिन बुस्थुआनो होन माने बे पेट्रलजों सोलिनायाव माने जाला आरोना माने गाज्रि जालांसिगोन बियो दा बे पेट्रल इटानल पेट्रलजों माने सलिला दा बेखौ माने भारत हादरा माने गुबुन हादरनो मानो फैसा हरनो होननानै माने भारतआवनो माखासे गनायसै होननानै बेबायदि थांखि लादों आरो दा आरो बेखौबो खोनादों माखासे समनि उनाव बिदिनो इथानलखौ फिफटि पार्सेन्ट होनाय जासिगोन पेट्रलाव होननानै अब्लाना बायजोनिफ्राय लाबोनाय पेट्रला टुइेन्टि पारसेन्टल' थासिगोन आरो भारतावनो बनायनाय जि भारतनि आबाद सेर बायदिसिना गसेव मुवाफोरजों बानायनाय बेखौ लगायनानै मा होनो ओदटि पारसेन्ट लगायना पेट्रलाव माने इटानल पेट्रल होननानै बिदि होननाय जासिन आरो माने इ ओइटि बेफोरबायाददि मुं दोननाय जासिन आरो दा बेखौ बे फैयोब्ला थारैनो जोंनि बे दायो जायगारिफोरा सोलिदों बे गारिया सोलिनाय नंला जिहेथु बे थावजों सोलिनाय गारिखौ दाबो दिहुननाय जायाखै आरो भारतआव नोंथां ‌
औ ।
दा बेनिखायनो बे सोलिनाय गारिखौ दिहुनग्रोआलाबानो बानायनाया मा होनो बे गोरोन्थि जादों दा पेट्रल पाम्पफोराव इ टुवन्टि फैबाय बिदि एटान'ल टुइन्टि पारसेन्ट दा बेयावबो गोबां गारिफोरखौ जेंनायाव गोग्लैनो नुदों ‌ आरो बिदि गाज्रि जानायफोरखौ नुदों दा सलायबाय थानाय बा खारफुमबाय थानायावनो बन्द' जानाय पिकआप लायि बेफोरखौ नुदों आरो नोंथां ।
औ ।
दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा पेट्रलियामनि खोथाखौ गोबां बुंबाय ।
दा आरो बेनि अनगायैबो गुबुन हादरनिफ्राय सौफैनाय होनब्ला जोंहा बिदिनो ओंखाम संनायाव बाहायग्रा सेलिन्डार गेस । जायखौ जोङो ओंखाम संनायाव बाहायो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनानोदों नोंथां ।
औ दा बे सिलिन्डार गेस बेखौबो जोङो बिदिनो इरान इरकनिफ्रायनो माने जों माने दै सिं सिं हा सिं सिं लाबोनानै जोंनाव माने मोजाङै सोदांफिन्नानै माने बेखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां ।
औ ।
दा बेखौ बानायनानै बिदि सिलिन्डार बिदि टेंकआव बा टांखियाव सोनानै माने बिदिनो बेनिफिसारिफोरनो जायफोरा सिलिन्डार मोनग्रा बिथांमोनहा माने बुकिं खालामनानै लाबोनो हायो बा बेनिफिसारिफोरनो बिथांमोना फैसा लानानै हरो आरो । दा बिदिनो सिलिन्डारफोरखौबो जोङो बाइजोनिफ्राय बा गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो आरो नोंथा ।
औ ।
दा नोंथाङा आरो बावैसो सिगां साहा आबादनि सोमोन्दै दा साहा आबाद होनोल्बा थारैनो बुंनांगोन बुहुमनि मादावनो भारतआनो सेथि जायगा दं होननानै । दा भारत हादरनि साया भारत हादरखौ माने ओ फोलोमनायनि अनगायैबो बा कभार खालामनायनि अनगायैबो गुबुन हादरफोरखौबो फोलोमनो हादों बा गुबुन हादरावबो जादों । दा थारैनो बिदिनो जायो बुहुमाव बिदि गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि हादराव गैयैखौ जोङो लाबोनाय जायो इम्पर्ट खालामनाय जायो । आरो जोंनि हादराव थानायखौ जाय हादराव गैया बेयाव दैथायहरनाय जायो एक्सपर्ट खालामनाय जायो। दा बिदिनो बुहुमाव माने लांलाय लाबोलाय सोलाय सोल' बिदि सोलिनानै माने बुहुमा दिनै दङ आरो
औ
दा बिदिनो आरोना जोंनि हादोरनि माने खुंथाइ गोहो बा खुंथाइनि बिदि राहाफ्रा दा जोंनियाव जेरै हमना ला जोंनि न'खरफोराव जि बुस्थुआ गैया बे बुस्थुखौ जोङो गुबुननिफ्राय बायनानै बा बिनानै बा सोलायना लाबोगोन आरो जोंनि न'खराव थानायखौ बै न'खराव जा बुस्थुफोरा गैया बेखौ जोङो हरो बा सोलायना सोलाय सोल' खालामना जायो जेरै हमना ला मैगं' थाइगंखौनो होन नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंगौ ।
दा बिदिनो सोलिनो गोनां जायो आरो गुबुन हादरजों माने सोमोन्दो थानानै मोनसे इम्पर्ट आरो एक्सपर्ट सोमोन्दो थांगोन दा अब्ला जोङो बेखिनिखौनो सावरायनोसै नोंथां दा जोंहा समाज जाना फैबाय अब्ला जों उननि समफोराव आरो माखासे बाथ्रानि सायाव जोङो सावरायबावनोसै
औ गोजोन्थों नोंथां।